अ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ
दे बिदिब्ला नोंथां दिनै जोंनिया जानाय लोंनाय
औ फिथाइ सामथायाइनि सायाव सावरायनोसै औ थिगानो जायो दे सावराय जागोन।
फिथाइ सामथायाइ बुङोबाथ' जोंनिया बिफां लाइफांनिफ्रायनो बेखौ जोङो गोबाङै मोननो थाङो।
औ।
जोंनि जायगायाव गोबाङै फिथाइ सामथाइ बुङोब्ला दा बोथोर हिसाबै जोङो बुंनो थाङोबा खान्थाल, थाइजौ बेफोरखौ जोङो गोबां नुनो मोनो। नोंथाङा जायगायाव मा मा रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ मोननो थाङो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोंनि जायगायावथ' जोंनि जायगायावथ' गासैबो मोनो माने ओ जोंनि जायगायाव माने गासैहाबो माने जेसेबांनाखि बारि बागान दंना ओमफ्राय बेहाय बारि बागानावहाय एसे एसेबाबो माने फांसे फांनैबाबो माने ओ बिदिनो ओ फिथाइ सामथाइखौहाय बेलेग बेलेक फिथाइ सामथाइखौ गायनानै लायो आरोना ओरैनो जोंनावथ' जोंनि न'आवथ' दङ जाहैबाय ओ माने बारियाव आरोना जोंनि बारियाव दङ न'नि बारियावनो दङ ओ थाइजौ दङ ओमफ्रायहाय बियो खान्थाल दङ, ओमफ्राय लिबु दङ, लेबुनि अनगा लिसु दङ लिसु, लिसुआ जोंना फांनै दङ बिराद गोदैखा, ओमफ्राय ओमफायो उम गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ आरोना बिराद बोराय जाबाय बिफाङा गोदोनिफ्रायनो दङ। ओमफायो लिसु ओमफ्रायहायो बै जाम्बुरा दं नोंसोरनिथिंजोंं मा होनोथाय जुमब्रा
जुम्ब्रा बेखौ ओम हमनो हमना मोनासै आं।
बिगुरखौ हाख्लाबोना बिगुरखौ हानानै सिङावहाय थायो जे जाग्रा गोखै बुस्थु जुमब्रा होनो ओमफ्रायहाय बै माबा बायदि ओ मेथामुरिखौ मिथियो? मेथामुरि मोनथियाना। मेथामुरि दङ, जुमब्रा दं ओमफ्रायहायो बै जे सिङावहाय गोजा गोजा जायोना फिथाइया ओ बे-बेगर दङ ओमफ्राय सिङावहाय गोजा गोजा जायो आरोना ओमफ्राय बे गोजा एसे ओमफ्राय बे सानि माबाखौ जायोना बेखौहाय बेबो दङ साथालु होनो जोंना साथालु औ आमफ्राय ओ खान्थाल, थाइजौ बे थाबाय ओम माबा दं ओ सफारि दं सफारि दङ सफारि सफारि खौ जोंनाथिंहाय थाम होननानै बुङो।
नंगौ नोंथां नोंथाङा खान्थाल होनना बुंबाय बे खान्थालखौसो जोङो खान्थाल बिफांनिफ्राय मोननो थाङो। आरो बे खान्थाल बिफाङा जोंनिया जायफ्राफ्रा बिलाइ जायो एसे आरो बेवहाय खान थाल फांसेयाव जोंनिया गोबां माने ओ अ फिथ फिथाइ मोननो थाङो। आरो बे फिथाइ खौ जोङो गोथां गोथाङैबो जाहैयो। आरो जोङो गोमोनैबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
औ गोथाङै जाबाबो बेयो जोबोद मोजां जायो आरो गोमोनैबो जाना हायो गोमोनै जाबाथाय जों बेखौ एसे गोदै गोदै मोननो थाङो नोंथ थां आरो बे खान्थाल बुङोबा जोङो सा बाहागो खौ जोङो जिरनानै सिङाव मोननाय ओ बेखौ जायो आरो बेवहाय जोङो बेगरबो मोनो। आरो गोबां बिबांनि बेवहाय बेगरखौ जों मोननो थाङो नोंथां।
औ आरो नोंथाङा मिथिगौ ना खान्थाल खान्थाला जे बे गोथांखौथ जों नोङा गोथांखौथ जों संख्रि बानलुजों जायोना संख्रि फानलु होनानैहाय सामब्राम गुफुर होनानै देनानै जायोना ओमफ्राय हायो बैखौहाय गोमोनखौहाय जाबाथ जोंना मा होनो जि गोमोनखौ जाबाय नोङो जुदि नोङो गोलोमोबा बियो माबायोना खान्थालनि ओ मोनामनाया ओंखारोना गोलोमदैजों मिन्थियो ना मोनथिया नोंथाङा उम
मिथिगौ नोंथां बेखौ जोङो गोबाङैनो ओ बाराद्राय बांसिन गरमफोराव जानायखौ नुनो मोना। बेयो माने गो देहाखौ एसे गरम खालामनानै
औ नंगौ।
औ नोंथां
ओरैनोथ जानोथ बिराद मोजां माने अबेबा अबेबा गाज्रि जायो अबेबा मोजां आरोना गोदै जाथारो अबेबा अबेबा
औ नोंगौ नोंथां।
आरो बै माबाबो दङ जोंनाव हाय मा होनो बालाम दङ बालाम थान्दा जायो जे जानो हायो बाला बायदि मोनजायो फ्र फ्र मोनजायो जानो। सिङाव बेगर फिसा फिसा फिसा दङ बिदि दङ आरो। बिखौ गोलोम बोथोरावहाय जानो आ राम जायो थान्दानो
औ थाइजौ बुङोबा जोङो गोबां रोखोमनि थाइजौखौ मोननो थाङो नोंथां।
औ
बेवहाय थाइजौ बुङोबा बोरमा खि थाइजौ होननानैबो बुङो बे फिसा फिसा जायो आरो लोगोसे ओ जोंनिया बै खाम थाइजौ होनानै बुङो खाम थाइजौनिया जोंनिया औ बे खाम थाइजौ होनना बुंनाया जोंनिया बेवहाय बेनि सा बाहाग गोआ खरआ जोंनिया एसे गोदै गो दै जायो आरो नोंथां
ओम ओमफ्रायहायो उनआ माबा मा होनो एसे गोखै।
औ नोंगौ नोंथां बेखौ थाइजौ खौ जोङो गोथां गोथां जाबाथाय गोखै मोनजायो नोंथां गोबांखौनो आरो गोमोनाव जाबा थाय गोदै मोनो नोंथां
खिन्थु आङो गा माबाखो थाइजौखौहाय माबा जानो गो माबा गो गोदैखौ जानो बायो गोखैखौसो मोजां मोनो जानो।
औ नोंगौ नोंथां बे खौ जोङो थाइजौ थाइजौखौ बुङो हा फिसा फिसा हानानै गोथांखौ जोङो संख्रै बानलु बेफोरखौ जों लगायनानै जानो हायो नोंथां।
औ बिदिबाथ बिराद गोथाव जायो। आरो गोमोनावबा गोदै जानाया आराम ना आराम जायो आरो ना माने गोमोन जायोबा गोदै जालाङोबा मोजां आरो ना आमफ्राय गोमोनावहाय गोखैबा एसे एसे जानो सुखुवा जायो ना
नंगौ नोंथां। आरो बिदिनो बैफोर जाखांनानै मोननाय जोंनिया मादार जायो मादा थायो बेयावहाय बै मादा आ जोङो बेफोरखौ ओ गारनानै होयोब्ला बैफोरो थाइजौ। बिफां फुलि जायो आ नोंथां
बेखौथ' मा होनो गोदोहाय जोङो ओन्दै ओन्दैयाव बेवहाय बेखौहाय ना बे थाइजौआखौ जों गोमोनखौहाय जाखांबा गोमोनखौ जानायनि उनाव बेखौ सोबै सोबै जाखाबाय। बेगरखौ जानायनि उनाव जोङोहाय उखुमहाय गार खैयोमोन बेखौहाय गोदो। माने गोजौआवहाय आरो ना? जेरावहाय सान्दुं नाङो बाहाय गारहो गारफोयोमोन ओमफाय बेखौ जुदि बियो सप्तासे सप्तानै जायो। बिदिनि उनाव हाय जोङो बेखौहाय देख्रेबो माने हाननायसै बेखौ गोजौनिफ्राय फानसै ओमफ्राय देख्रेबसै अन्थाइजों देनायसै आरो ना?
औ देख्रेबनानै बेवहाय मा मोनो नोंथां?
देख्रुबनानै बेनि जे देख्रुबनानै बेसेंनिफ्राय मोनो ना थाइजौनि मास जा बेखौ जायोमोन जोङो।
औ। जानानै मा रखम माबायदिमोन ओ जाफेराखै नोंथां बे खौ जानानै माबायदि मोनो नोंथां?
मोजां मोनो मे मा होनो मेलेवो माने।
औ नों थां बिदिनो जोङो उम। औ जोङो बेदिनो जोङो थालिर थालिरबो जोङो जानायखौ ओ थालिर फिथाइखोबो जानायखौ नुनो मोनो नोंथां जोंनि जायगायाव औ नोंथाङा थालिरफोरनि गोबां रोखोमनि थालिर दङ'। बे थालिरफोरनि मुं खौ बुंनो हागोन ना नोंथां?
थालिरफोरनि मुंखौथ' आं ओ थालिराथ' बै माबाखौ मिथिगौ आङो अमृतसागरखौ मिथिगौ बेखौ जाबा मानो ओ मा होनो बेरामा हामोनो माथो बेरामफ्रा खारोनो। अमृतसागरखौ। न'आवबो दङ जोंना ओमफ्रायहायो सिनि साम्फा मिथिगौ अमृतसागरा। बिदिनो थालिर बायदिनो एखे जेबो डिफारेन्स गैया।
औ।
बे थालिर हायथाफोर बायदि आरो ना एसे। गुसुंसिन जायो बै थालेर हायथाया गिदिर गिदिर गोलाव गोलाव। जायो नालाय थालिर हायथा। फायहायो ओमफ्राय जाहाव थालिर ओ जेतमुनि सिनि साम्फा नोंसिनिथिं बेलेग बेलेग बुङो नामा जोंना बेलेग बुंनो जानो हागौ जायगा लायै लायै।
नंगौ नोंथाङा बुंनायखौनो बुङो नोंथां नोंथाङा बुंनाय खौल बुङो। सिनि साम्फा जाहा ओरैदो बुङो नोंथां बेखौ बेयो मैगं जानायबो दङ।
औ बे हायथायाथ' थालिर हायथायाथ' बिराद गोदै जायोना।
औ थालिर हायथाखौ जोङो। मैगंबो जानो हायो नोंथां।
मैगं जायो नामा बेखौ।
मैगं जानायबो दङ औ नों
ओमफ्राय आरो बै मैगं जाग्राबो। दङना बेखौथ' जोङो दाब खासो होनो मैगं जाग्राखौ थालिर।
औ।
मैगं जाग्राफोराव ओमफाय जोंना हायथाखौ जाफेराखै आ ना।
औ नंगौ नोंथां बिदिनो। जोङो बेखौ फिथा बायदिसिना बानायनानैबो जानो हायो नोंथां।
उम उम। औ।
आरो जोङो लेसु बेखौबो जोंनि जायगायाव गोबाङै मोननो थाङो नोंथां। नोंथांनि जायगायावबो मोनो ना?
मोनो औ मोनो दङ जोंहाबो दङ।
मा रोखम जानानै नोंथाङा बुंनो हागोन ना।
थ' ओ जानोथ' गोदै। थिगानो। ओमफ्राय माने फि थाङा बोराय जालांबा मा होनो लिसुआ बियो ओ बै जे गुदियावहाय माबायावहाय। फिथाइनि गुदियावहाय माबा थायो आरो माबा जायो जायो एम्फौ जालाङो आरोना बिदि
औ नंगौ नोंथां
होमबा नोंथां लाखिथनोसै
औ नंगौ नो दे नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथां।